खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ आतसा औ औ औ औ खोनादों।
औ आङो मोनसे आयदानि सायावसो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन
अ बुंनायसाय
उम उम नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबादिहाय इयो थांना थानो थाखाय माबादिहाय आबाद मावनाय जायो एबा माबादिहाय बेफार फालांगि खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां आरो थांना थानायनि जिउ राहाखो
थांना थानायनि जिउ राहा माने जोंनि ओनसोलाव ना अ दे ओमबा आं बुंनोसैना? ओ जोंनि ओनसोलावथ' माने आगोलनि दिनाव बांसिनै आबादानो मेनमोन ओ ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा जोंनि बर' बर'फोरनि थाखाय थांना थानायनि गुबै जिउ राहायानो आबादानोखा जोंनि माने बर'फोरनि गुबै जिउ राहायानो जादों ओ आबादजों सोनारना थानायमोन आरो गोदोनि गोदोनिया आबादनि सायावनो सोनारोमोन बर'फोरा बांसिनानो ओ आगोलनि समाव माने बर'फोरा आ जेब्लानिफ्राय माने सोदोमस्रि गायसनानै थाजेननो रोंदों अब्लानिफ्रायनो माने बर'फोरा ओ इदिनो हाजो एबा दैमा दैसानि सेराव थानानै माने आबाद मावना जायोमोन नालाय बेनिखायनो मोसौखौबो फुजिबोयो जोंनि बर'फोरा ओ आबादानो मेनमोन आरो जिउ राहा होननानै बुङोब्ला दाबो माने आबादानो मेन जोंनि ओनसोलावहाय माने ओ गासैबो नखरावनो आबादखौ मावखाथारो आरो माने ओ किन तु लासै लासै फैयै फैयै दा माने आबादखो बांद्राय मावनाय नुला आरो ओ दा जोंनि ओनसोलाव माने खायसे खायसेया माने बांद्राय हा हुबो गै गैया आरो जोंनि ओनसोलाव माने बांसि नानो बे ओ मिडिल क्लास आरो जोंनि गामियाव
औ
बेबायदिनो आबादखौ मावो आरो बुहुद खम मावो। ओ आबाद मावनायजों लोगोसे जोंनियाव माने हाजिरा कामला मावनानै औ हाजिरा कामला मावनानै जायो आरो बेनि उनाव सोरबा सोरबा दखानफोर होयो। बेबायदिनो बिजनेस खालामो मैगं थाइगंनिबो ओ जोंनाव मैगं थाइगंबाबो बांद्राय जाया किन्थु जाय जायगायाव जायो बेयाव बिजनेस खालामो आरो इसोर मैगं थाइगंनि आरो जोंनाव गय बे माइनि अनगायै माने गय गायनानै गय बिफांनि बागान बानायनानै माने जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो आरो ग बि फाङा जोंनाव माने बिराद मोजां जायो आरो गय फिथाइफोरा बेनिखायनो बांसिन जोंनाव माने गयखौनो बागान खालामो आरो दाथ' मा ने आबाद गायनो गारनानै माने बांसिन माने मानसिफोरानो गय गायो आरो जोंनिखिजाय हेल' खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
अ ओमफ्राय बेनि उनाव ओ सोरबा सो रबा माने खायसे खायसे नखराव साख्रि मावनायबो दं ओ बेबाय दिनो जोंनि ओनसोलाव बांसिन मास्टार साख्रि मावनाय दं आरो।
औ
मास्टार साख्रि मावनाय फरेस्टाव साख्रि मावनाय बेबायदि दं आरो दाथ मास्टार साख्रि मावनाय फरेस्टआव साख्रि मावनायफोरा बे साख्रि गावसिनि साख्रि नि मान्थलि सेलारि जे जाबाय होमबा नङा होमबा बिसोरना माने बेनो जिउ राहा जाबाय आरो बेनि उनाव आबाद हेलौ
बेकगराउण्ड नयस फैदों नामा आंना फैयाखैना अ बेनि उनाव खायसे खायसेया माने दखान होयो आरो बे
औ औ
जोंनि ओनसोलाव माने मोनसे सक बायदि दं एसे गिदिरानो बेयाव माने दखान होयो ओ साव फास्ट फुडनि दखान होयो सावमिन मम जोंनाव ममआ बिराद सलियो खिन्थु ममआ माने जोंना बिराद मोजां जायो आरो माने गोजान गोजाननिफ्राय ओमफ्राय ममखौनो जानो होननानै फैखाथारो आरो जोंनि जायगायावहाय बे ममनि बिजनेस खालामो ममनि माने फुडनि बिजनेस खालामो आरो
उम
मम चावमिन बेबायदिनो फास्ट फुडनि दखान होयो आरो इदिनो मा होनो बेखौ बे बैग्रि फिथाइया गिदिर गिदिर बिलाथि बैग्रिया अ बे बैग्रि फिथा फिथाइनि बागान खालामनानै बिनि बिजनेस खालामो आरो जोंनिखाय जोंनिखिजाया माने बे बिराद गायनाय नुयो मोजांबो जायो नालाय बेनि उनाव बे थालिर थालिर बिफां गायनानै माने थालिरनिबो बिजनेस खालामनाय नुयो आरो जोंनिखिजाय आरो खायसे खायसे हिनजावफोर द आरो माने बिसोरो जोंनिखैजाय बै मा होनो बेखौ जोंनियाव मोनसे पिकनिक स्पट दं नालाय बेयाव माने दखान होयो आरो बिदि दिनो फिथा साहा बेबायदिनो दखान होनानै बेबायदिनो गावनि न'खरखौ खुङो आरो बेनि उनाव दखनानि बेफार खालामो दखना दखना गला होनानै बे माने खालामना गावनि न'खरखौ खुंनायखौ नुयो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो आरो जोंनि ओनसोलाव माने ओ हौवाफोराल‌ मावनानै न'खरखौ खुङा आरो जोंनि ओनसोलाव ओनसोलाव हिनजावफोराबो मुखुब थायो हौवाफोराबो मुखुब थायो खायसे खायसेफोरखौ नुदों आं माने अमा लानानै दाउ बेबायदिनो गोबां अमा फियो आरो जोंनि गेजेर माब्रै माबाया गाहामहालागै अमा फिसियो औ अमाखौ फिसिनानै माने आइजोफोरा इदिनो बोरमा दाउ बेफोरखौ फिसिनानै माने
औ
गावनि नांगौखौ माबायो आरो सुफुङो ओ बेनि उनाव माने हिसान दानायखौबो नुयो जोंनिखि दासिमबो औ हिसान लानानै माने इदिनो सोरबा आदि खुन्दुं हरनानै दाहो यो नङाबा माने बिदिनो गावनो बायनानै दानानै माबायो आरो फानो खायसे खायसेया औ ओमफ्राय बेबायदिनो आरो गोबां बेलेक बेलेक माने बिदिनो गय बागान फोराव हाजिरा मावनाय बा सोरनिबा न'खराव हाजिरा मावनाय बेबायदिनो हिनजाव फोराबो जनानै थाया आरो जोंनिखि जाया माने बिसोरबो हाजिरा खामला मावनानै माने फिसा फिसा इदिनो मानिबा लेबारफोरनि खामानि मावनानै माने माबायो आरो गावसोरनि नांगौखिनिखौ
उम
बेबायदिनो बेबायदिनो आरो सोलाय आगोलनि बायदि जेबो गैला माने बहुत सोलायलांबाय बे हिनजावफोराबो माने मैगं फानहैयो गलाफोराव मैगं फानहैनानै माने एदिनो न'खरनि थाइसे थाइनै खरसाखौ बहनो आरो बेनि उनाव माने नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जिउ राहाया सोलियो नों नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे
औ थिग बेबादिनो जों बर' सुबुं माहारियाथ' मिथिंगाजों खाथि सोमोन्दों नालाय थिग बे बिदिनो जोंनि बर' माहारिया माबा आबादजोंनो उ बांसिन माबा खाथि सोमोन्दो दङ
औ
बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलावहाय आबादनि अनगायैबो जोङो गोबां मा होनो आलदा आलदा माबाफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो आरो उम थिक बेबाय बिदिनो बेनि अनगायैबो जोङो मा होनगोन आबादनि अनगायैबो जोंनाव गय गय बागान खालाम दङ आरो बेनि अनगायैबो थालिरनि
औ अ
थालिर बागान गोबां नुनो मोनगोन जोंनि ओनसोलावहाय आरो बेनि अनगायैबो मा होनगोन लभारखौ बांसिन दङ जोंनिथिं लबार लबार लबार बिफांखौ मिथियो नोंथाङा बेनि लबारि अनगायैबो जोंनि ओनसोल स्कुलावहाय जोंनि गामिखौहाय मा होनगोन चक्लेट भिलेज होननानै दा बिबुंथि होलांबाय माबाया दिसिया जोंनि गामिखौहाय
अ आतसा
जोंनियावहाय गोबां चक्लेटखौबो मोननो थांसै आरो दा जोंनि गामियाव उम उम बेखायनो जोंनि गामिखौहाय चकलेट भिलेज होननानै होलांबाय आरो थिग बेबायदिनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय मा मोनगोन लाभारानि अनगायैबो चक्लेटनि अनगायैबो आरो गोबां उम मा होनगोन फिसा फिसा आबादफोरखौ मावनायखौ मोन ना मैगंनि आबाद बेबादिनो मा होनगोन जोंनि जायगायावहाय गोबां मैगंनि माबाफोरा जानो जायो आरो नोंथां
अ माइनि आबाद मावा नामा नोंसिनाव
माइनिखौ एसे मावो खम होनबाबो बिदिनो
उम
मावो मावनायालाय एसे नोंथां थिग बेबायादिनो मा होनगोन गोरान आबादफोरखौहाय जोङो उम बिदिनो जोगोनार थाइबें आरो मा होनगोन सबायबिमा बेफोर जा बेफोरखौ गोबां मावनाय जोङो नुनो मोन आरो जायो जोंनिओनसाव हाय फोरबो गोबां बेफोरजोंनो लोगोसे खालामो नोंथां आरो बिनि अनगायैबो जोङो मा होनगोन खाथियावनो जोंनो थालिरनि माबा दङ बाजार दङ बेवहाय मा होनगोन बेखौ एसियानि मादावनो बयनिख्रुइ देरसिन मार्केट होननानै बुं बिबुं मोनथियो आरो दा निउसावबो ओंखारबाय बेवहाय जोङो थालिरफोर लाङो ओमफ्राय बेयाव फानहैयो नोंथां खाथियावनो जायो आरो जोंनि बेनि अनगायैबो लबारनि बेसेना बुहुद बांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों जोंनि ओनसोलावहाय बेनो केजियाव सेजौ बाज बाजि बेबायदि मोनो आरो गांसे गांनयावनो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो मा होनगोन खायफा मानसि बयनियावबोथ लबार गैयाना‌ नोंथां फानाव सापात दङ जोंनि ओनसोलावहाय आरो सापातखौ नुनो मोनगोन गसि एसेबो दङ दंनायालाय ओमफ्राय एसे एसे आरो सोबनाबो गावनि न'खर सामलायनो थाखाय बेबायदि आरो
औ औ
न'खराव बेबायदिनो आरो सोरबाफोर गैयाबा बिसोरनाव हाजिरा मावहैनाय बेबायदि आरो आरो लबारावबो बांसिन हाजिरा मावनायखौ नुनो मोन्दों जोंनि ओनसोलावहाय ग गामियावनो गामि आरो ना लबार थानायफोरनाव बेबायदि आरो सापात खाहैनाय बिनि अनगायैबो आइजोफोरा सापात खाहैनाय माइ गायहैनाय बेफोरखौ नुनो मोन्दों दा आरो बेनि अनगायैबो मा होनगोन जि दानायखौबो जोङो नुनो मोनो दाबो दायो जोंनि खाथि खाथियावनो बेबायदि आरो जि दानाय बेबायदिनो दख'ना गामसा सा बेफोरखौ गोबां दानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बेबायदिनो जोंनिया रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बर' आइजोफोरा बर' आइजोजों लोगोसे बे हौवाफ्राबो गोबां बेबायदिनो मोननैबो समान आरो हिनजाव हौवा गासैबो
औ
बेबायदि खामानि मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव बेनि अनगायैबो आरो मा होनगोन औवायाबो बुर जादों नालाय औवाखौबो गोबां फानहरनायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनस लावहाय औवानि फालां बिजनेस खालामो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां गोजान गोजान जायगायावहाय लांनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगा गामि गामि बा ओनसोलनिफ्राय बेनिफ्राय बेबायदि आरो थिग बेबादिनो आरो मा होनगोन जोंनि ओनसोलावहाय बेफोर बेबायदिनो जिउ खांनायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय सुबुं माहारिया बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो गावनि न'खराव नांगौ जसेबांखिनि बेखिनि आरो लोगोसे जोंनियावहाय मा होनगोन मास्टार मावनाया नों जिरैहाय होनदों जोंनि ओनसोलाव मास्टार मावनाय फोररोंगिरि मावनाया बोरै जाथारा आरो नोंथां
औ औ अ
बेनि अनगायैबो आरो मा होनगोन आर्मि पलिस बेफोरबो बोरै जाखानो होना मोनसे आथि जोंनि गामियावहाय दा औ गिदिर जोंनि गामिनानो बांसिन गिदिर दां बेयावहाय जोंनि ओनसोलाव बेबायदि आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो मा होनगोन बेबायादिनो गावनि न'खर सामलायनाय आरो गावनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बिदिनो जोङो आरजिनाय लानो हादों जोङो नांगौखिनिखौ आरो गथ' गथाइ बेफोर गथ' गथाइफोरखौ फोरोंनायाव माबानायाव गोबां मदद होदों आरो बेबायदिनो बिजनेस खालामनानै एबा रां आरजिनानै न'खर न'आव बेबायदि आरो नोंथां
औ दाथ' आरो आइजोफोरा बेबाय दि हेन्दलुमस बायदि बिदिनो फिसा फिसा बिजनेस खालामनानैबो बुहुत रां आरजियो ना जिउ राहाखौ सामलायलाङो उम उम नोंसोरनिखि बेबायदि आइजोफोरा माने हेन्दलुमफोर बानायनानै माबाया नामा बिजनेस मावा नामा
जोंनाव बिदिया खम एसे नोंथां
अ आस्सा माने जोंनाव अ जोंनाव माने गोबां आइजोफोरानो बेबायदि फिसा फिसा हेन्दलुम खुलिनानै माबा आरो माने जि दानो होबाय गासैखौबो मेचन लाबोनानै बेबायदिनो सासे नायग्रा थाबाय बेबायदि बिजनेस खालामो रायजोफोरा ओ आरो अ आरो बै गय गयनि दुखुनाखौ मिथिगो ना
माबायदिथायो बेयो
अ बे गयनि दख'नाजों माने बै दिस बायदि बानायनानै मेसिनजों औ बेबायदि दिस बायदि बायनानै बिजनेस मावनायखौ